औ हा?
हेल' नोंथां।
हेल' औ खोनाबाय नोंथाङा औ नोंथां आं खोनागासिनो औ-औ बिदिब्ला जों नों नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सरायनोसैना नोंथां
औ नोंथां औ
औ नोंथां औ-औ आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि बर'फ्रा आ गोदोनि स समाव माबोरै माबादि आबाद मावोमोन बा माबोरै आबाद मावोमोन आरो दा माब्रै आबाद मावोमोन मा मा फारागथि दं जों दा बिनि सायाव सावरायसै नङा‌ ओमबा नोंथां
औ नोंथां जागोन जोबोद मोजां आयदा
औ-औ जोबोद मोजां आयदा औ-औ बिदिब्ला नों नोंथाङानो एसे बजाना औ नोंथां
औ जागोन दे नोंथां जागोन दे
औ जागोन दे नों
आबाद मावनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां जादनि आबाद
गोबां जादनि आबादफोर दङ होमबा नोंथां औ-औ जेरै आलु ओ टमेट' ओ फाथाव औ माइ औ
आरो मानि मख'जोबनो हायै मानि गोबां बेफोरबायदि आबाद बेफोर दङ जों मावनाया जोंनि जायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोना लोगोसेनो गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो गोबां जात
गोबां जाद जादनि माने आबाद मावो जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दैनि एसे बुंलायसै नङा होमबा नोंथां औ-औ-औ नंगौ औ दा जोङो ओ आथिखालावथ' सोलिगासिनो दंखायो बे माबायाथ' ओ दिनाथ' मानि दानि जे सम बे
माइनि आबाद
माने माइनि आबाद औ औ खालामनायनि सम नङा होनबा नोंथां
औ दा माइनि आबाद मावनायनि सम बा जोङो जोंनि आइजोफोर बा जेनाखि हौवा मानसिफोर बिथांमोनाबो माने दा दुब्लियावनो बांसिन नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ दा दैज्ला बोथोरनि सम माइ गायनायनि सम हिसाबै माने दुब्लियावनो जोंनि जे सुबुंफोरखौ गोबांसिन नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलाव
औ जोंनि इरियानि सुबुंफोर
नङा होमबा नोंथां आ जेरै माइ माइनि सायावनो आं एसे फंनैसो बुंनोसै नोंथां औ जेरै माइ माइखौ जों माबायदि गायनांगौ आरो बेफोरखौ जोङो गायनानै माबायदि जेनाखि माबा मोननो हागोन जोंनो बेनि फिथाइखौ मोननो हागोन बेनि सायावनो एसे सावरायसै नोंथां आं। दा माइखौ जोङो गायनोबा गिबि दनाव जोङो माइनि सिट एबा जोलै खौ जोङो आ मबेबा दुब्लि गुसेब जायगाफ्राव जोङो जाब जाब जाबमाने बेखौ खुबैनानै लायो नङा होमा नोंथां? आरो जेबब्लानिया बे एसे गिदिर गिदिर जायो एसे गिदिर जायोबा जों बेखौहाय माने खोथिया होननानै मिथिबाय आरो नाङा होमबाथ नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ औ
जोङो बेफोरो एसे देरोबा जोङो जेनाखि
जेनेबा जोङो जेनाखि माइ गायगोन बे हाफोरखौ जोङो हाल एवो खनथाम खनब्रैसोखौ जों हाल एवो खनब्रैसेखौ जेरै गिबि खेबनि हालौवनायखौ जोंहा खारायनाय होनना बुङो। औ नंगौ लोगोसे बिदिनो आरो
आं मुंखौ मोनथियोब्ला जेनेबा हालेवनायनि माखासे माबाफोरखौ नाथाय बेनो जोंना मोजांआ जे जों गोदोनि समाव जोङो खस्थ' मावनाङोमोन नांगोलजों हाले एवनाङोमोन नङा होमा नोंथां जोङो गोदो हाले एवनो थाखाय नांगोलजों नांगोल बाहायोमोन जेराव जोंहा गोबां मोसौआबो मेङो आरो
मोसौ आबो मेङो आरो जोंबो मेङो नङा होमबा औ नोंगौ हालनाय समाव दा जोंहा बे आथिखालनि सोलिफु मुगायाव गोबां गोदान गोदान जेनाखि गिदिर गिदिर जेनाखि माबा फैबाय ओ
बेफोरबायदि हालेवग्राफोर फैबाय जेरै पावार टिलार जेराव जों जिरायनानैनोबो हालेवनो हायो।
हालौवनो हायो थाबायफानानैबो हालेवनो हायो लोगोसे आरो ट्रेक्टर बेखौबो जोङो
गाखोनानैनो सालायनानै जोङो जोंनि मानि नोजोरजों नायनानै बबेजों हालेवनांगौ बबेजों हालेवनाङा बेफोरखौ नायनानै जोङो मानि जखा लानानै जोङो
जखा लानानै जोङो हालेवनो हायो आरो बेफोर हालेवनाया माने जोंनि नांगोलजों हालेवनानै जेनाखि आ
सानब्रै सानबा लागोन बेखौ जोङो सानसेयावनो माने फोजोबजोबनो हायो सानसेबा नै घन्टा
औ औ बा थाम घन्टानि गेजेरावनो नङा हबा औ नोंथां नंगौ नंगौ थारैनो औ
दा बेफोरबायदिनो जोङो हालेवनानै हायो दा बेनि उनाव जोङो बेहा जेलानिखि हाया मोनो जोब था हालौवनायाव अब्ला जोङो ओ बै जेनाखि खोथिया होनदोंमोन। बा फोनानै दोननाय बेखौ जोङो ओ फुना लाबोनानै बेयाव गायफैयो नाङा होमबा नोंथां?
नङा होमबा नोंथां? औ औ नोंगौ नोंगौ जेखौ जों गायनानै
आ बेखौ जेबानिखि गायखांजोबो अब्ला जोंहा नांगोल जांख्रा होननाय
होननाय दङ लास औ औ माने बे दिनखालि जोंनि माइ गायनाया औ औ
ना हा नोंथां बे दिनाव जोंहा गामिनि सानैसो जायनाखि आइजो माहारिफोर थायो जेनेबा हिनजावस हिनजाव मानसिफोर बिसोरखौ जोङो लाबोनानै माने सावरि बादि होननानै बुंजाब नङा होनबा नोंथां नांगाल जोन ख्राखौ औ जों बेफोरबायदि ज' लाना बवहाय हाजिरा फैसा हरलायनाय गैया
फैसा हरलायनाय गैया औ औ बेवहाय एसे एनै बेदर जौ बा ओंखाम जाहोलायनानै गायखांनायनि उनाव बिदिजों फोजोब
थिग बिदिनो जोङो रग गायखांजोबोब्ला दान मोनथाम मोन खब्रैसोनि उनाव जोङो बेफोर माइखौहाय देरहैनानै माइया माने
देरहैनानै माइया मानिे फिथाइ हैबाय आरो नंङा होनबा नोंथां। अब्ला जों बेखौ हानोसै आरो हाखांनायावबो जोङो समनांगौ हानाय आजिखालिनि थ' नोंथां नखाबाय गोबां म माइ हा औ नंगौ नंगौ औ
बिदिनो जों बेफोरखौ बाहायनानै हानो हायो खम समनि दिननि साननि गेजेरावनो दा बेखौ हाखांजोबोब्ला जोङो जेब्ला हाखांजोबनानै दुब्लिनि ओमफ्राय बस माबानानै खाथुमना लाबोनानै बजा बायदि बे जोङो मारा हफैयो मोसौजों
औ मोसौजों आथिखालावथ' जोङो ट्रेक्टरजोंबो होनाय नुनो मोनो बेखौ जोङो मारा थांनानै माइखौ आलदाबा माइनि बिफांखौ जों आलादा खालाम आरो नंडा होनबा नोंथां औ नंगौ नंगौ आरो बेनि उनाव जोङो खाथिनि बबेबा मिलफोराव लांनानै जों बेखौ सौहोहैनानै ओ नंग नंग दा नोंथाङाबो आंनि बुंनाया बेनोमोन दा नोंथाङाबो एसे आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथां ओ नंगौ ओ थारैनो ओ आबाद मावनाय गोदोनि आरो दानि जों गोबां रोखोमनि फारागथिखौबो जों नुनो मोनो दा आबादा थ' जोंनि मोनसे जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां मोनसे बाहागोखा दा
नंगौ नों
जेरै माइ गायनाय दं जोंहा फाथो खुबैनाय दं जोंहा बेसर सिबिं सबाय बेफोरबो माने बेफोर माने जोंनि हारिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे आबाद नङा होमबा नोंथां दा गोदोनि दिनावहाय मा माइ गायनायनि बेलायाव जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो जेरै हाय खायसे खायसे जोसा गायो माइब्रा गायो नंगौ औ बायदि रनजित माइ गायो बेफोरबायदि नुनो मोनो आरोखि नोंथाङा दा गोदोनि दिनाव जों माइ गायनायाव माखासे खान्थिफोरबो जों नुनो मोनो नोंथां। जेरैहाय मा खालामो अखा हायाबा अखा हायै समावहाय मा गोदोनि समाव माने नांगोलखौ थिया गायनानै दुब्लि बारियाव गारबोलायनायखौ जों नुदोंमोन आरोखि। नोंथां
नोंगौ नों
ओ खोनानोबो मोनदोंमोन आरो बिदिनो जोंहा मोनसे खान्थि दंबावोमोन जाहैबाय नोंथां। बिदिनो एम्बुनि हाबा होलायनाय अखा हाया हा-हायाबा नंगौ अखा हानायनि थाखाय एम्फौनि हाबा होलायनाय बेफोरबायदि खान्थि फोरजों नुना नुदों आरोखि नोंथां औ दा नोंथाङा थारमानि माइ गायनायनिफोरखौ बुंखाबाय नालाय आं माखासे खान्थिफोरखौ माइ गायनायजों सोमोन्दो गोनां बा आबाद मावनायजों सोमोन्दो गोनां आं बेखौ मोननैसो बुंनो सानबाय आरोखि नोंथां।
नांगौ नोथां दे बुंदो।
जोंहा औ बेबो बे थांबाय आरो जोंहा मा दंबावो माइ गायजेननाय समावहाय आलि खनायाव मा आ गय फाथै लांलायनानै दुब खाथि लांनानै माने ओ फुजा होग्रोलायायो नोंथां। बेफोरबायादिखौबो जों खायसे खायसे जायगाफ्राव गोदोनि समाव नुदोंमोन आरोखि आरो दाबो सोरबा सोरबा बेफोर नियमफोरखौ फालिनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां। आरो जोंहा माइया देरै देरै बिदिनानै जोंहा हाजेनबाय। बा औ हाजेनबाय नङा माने माइया गायखांबाय अब्ला दंमोन जाहैबाय जोंहा हाल जांगग्रा जानाय औ हाल जां ना जानाय होनोब्ला जोंहा मा खाथि खालानि बा जाथि खुरमाखौ लेंहरनानै ज' दोलोैै नोगोरै माइ गायहैलायो आरोखि मोनसे रंजानाय हिसाबै आरो बिदिनो हा- माइया गायखांबा हाब्रु फुलायलायनाय मोनसे जोंहा फुजा दंमोन आरो बिनिफ्राय जों हाल जांखायावहाय मा ओ माइनाव बरायनाय दुब्लिनिफ्राय बरायनानै न'आवहाय लानानै थाङो आरोखि माइनाव बरायनायखौ औ बिदिनो जोंहा गोबां दामग्रा आगजुफोर लानानै बे माइनावखौ बरायलाङो आरोखि मोसा मोसा आरोखि नोंथां औ औ आरो जेहा जेब्ला बिदिनो बराय खांबाय माइआबो दे माइया देरै देरै देरनानै आरो जेब्ला जोंहा फिथाइ थाइनैसो समाव जोंहा मोनसे आरो दंबावो जाहैबाय जायखौ जों सारा आसामावनो फालियो जायखौनो कार थि गासा जाहाथे माइ फोरा मोजाङै देरथों लावथों मोजाङै फिथाइ ओंखारथों जेबो एम हाखौ एनला दाजाथों होननानै आरोखि ओ बिदिनो आलारि बाथि लानानै माने गावबा गावोर नाव गावबा गाव भगबानाव आर'ज गाबो आरोखि दुब्लि बारियाव आलारि बाथि सावनानै आलारि बाथिखौ गोदोनि समाव बांसिन मा थाइगिर थाइगिरयावहाय माने थाव गोथां लुनानै खुन्दुंनो बा नो होनानै बहाय सावनाय नुनो मोनोमोन नाथाय दासो जों हानियावहाय बा फास्नि मफोरखौ नुनो मोनसै आरोखि औ आरो बिदिनो जेब्ला माइ गायखां माइ देरबाय फिथाइया हाखांबाय हानानै हानानैबो ओ जेब्ला माइरं गोरलै जायो अब्लाबो जोंहा मोनसे हुदा दंमोन ओंखाम गोरलै जानाय आरोखि नोंथां औ बे ओंखाम गोरलैयावसो जों माने माइखौ जाग्रोयो आरोखि नोंथां औ खायसे खायसे औ गोबां नियमफोरजों बे ओंखाम गोरलैखौ बानाय जायो खिन्थु जोंहा ओंखाम गोरलैयाव जोंहा अनला दाउ जोंहा बेहाय थाखारो नोंथां बे गैयाबा जाया आरोखि जोंना ओंखाम गोरलैया औ सोरबा गबागाव माने धोरोमजों गावबा गाव नियमफोरखौ फालिनानै बे ओंखाम गोरलैखौ जायो आरोखि बा जाजेनो औ बेफोरबायादि नियमफोरजों जों फालिनायखौबो जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां बिदिनो जोंहा बा गायनाय फुनायनि बेलायाव जोंहा गोबांथार फारागथिफोर दं गोदोनि समावहाय मा ओ मा खालामो जोंहा बिदिनो ट्रेक्टरजों हालेवनाय गैयामोन जोंहा नांगोलफोरजों हालौवोमोन
औ
नाथाय दा ना ट्रेक्टरजों हालेवबाय जोंहा समाबो थोआला नालाय दानि जुगआव गोबांथार खामानि थायो मोसौजों हालेवबाय थानो हाया मोसौखौबो आरो मोननो थाङा मोसौखौ जों हालेवनांगौबा जों सिगां मोसौखौबो सिखायग्रोनांगौ जायो मारै हालेवनांगौ माबारै हालेवनाङा बिराद खस्थ' जायो आरोखि नाथाय दा समजों लोगोसे माने गासिबो सोलायजोबनो हमबाय आरोखि मा टेक्न'लजि जुग बा गोनो आदबजों जोंनि मानसिफ्रा आबादखौ मावनो सोलोंबाय आरोखि नोंथां दा नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायना नोंथां
औ नोंथां।
औ खोनाबाय औ समाबो जाबाय बिदिब्ला सलायसै नोंथां एसे आवनो औ औ औ औ औ